नोंथांआ
मोजां खोनायाखै।
नोंथाङा आंनि रावखौ खोनादों?
ओ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय।
आं नोंथांखौ दायो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथ नोंथांजों दायो बर' माहारिया बा सुबुं माहारिया मा बोरै जोंनि आबाद फोथाराव माबोरै खोथिया फोेजेननानै माइ गायो बिनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो फनखौ खालामनाय जादों। नोंथांजों आङो एसे बेफोर आइ। दानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
ओं हागोन नोंथांनो हागोन।
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। माबोरै जोङो खोथिया फोजेन नानै माइखौ हालखौ जुरिजेनो।
औ ओ माइ गायनाय होनोबाथ' बे जोंनि गुदि आबाद नङा होनबा। औ ओमफ्राय बिदिनो माइ गायनाय होनोबा- जों गिबियाव खोथियानिफ्राय माबानिफ्राय लानांसिगोन माइनिफ्राय- सा माइ दोनना जेखौ जों माइलि होननानै बुङो होनबा नङा? औ बे औ माइज्लि माइज्लि। बे माइज्ललिखौ खोथिया माबानो थाखाय जों दैयाव सोमनानै सानथामनि थाखाय दैयाव बा जिखुनु बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमनानै दोनो। ओमफ्राय बेनि उनाव जों बे थाम साननि उनाव बेखौ बोखांनानै ओ बोखांनानै बस्थानिफ्राय बरननानै जों दाबसे जायगायाव दामोलै ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जेनेबा बस्थाजोंबो खोबफिनो सोरबा सोरबा आरो थालिर बिलाइजों खोबनानै होयो। बेबायदिनो बेखौ गाजा बेरनो थाखाय नै दिन नै दिन बा थाम दिनखौ गाजा बेरनो थाखाय दोनथुमो आरो। थुबुरै आरो बेनि उनाव जों जेब्ला बे गाजा ओंखारो खिलियो। अब्ला बेखौ जोङो एवनानै दोनखानाय फोथाराव जा खोथिया थिलि होननानै बुङो बेवहाय बेखौ जोङो फोहैनाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे खोथियाया ओ नै बा थाम दान नै दान बा थाम दानसोनि उनाव जेब्ला रज'यो
औ
ओंखारो होमब्ला जों बेखौ बेनि रानायखौ नायनानै जों ओ फुयो। जायखौ जों खोथिया होननानै बुङो अब्ला बिदिनो एवखानानै लानाय फोथारफोराव जानायाव जों बिदिनो गायो आरो। बे गायखांनायनि उनाव बे खोथियाखौ जों माइ माइ होननानै बुङो।
औ
आरो माबाफोर
अब्ला जोङो खोथियाखौ माबोरै जोङो फजेननो थाखाय माबोरै थियारि खालामो? बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय। ओ दा नोंथाङाबो जोंनि ओनसोल फोरथिं बेफोरखौ थियारि खालामनाय जायो। आं बेफोरनि सायाव फोरमायनानै नोंथांखौबो मिथिहोनो सानदों। अब्ला नोंथाङा खोनासंदो। आ जोंनि ओनसोलफोरावबो औ जोंनि ओनसोलफोरावबो जोङो माइज्लि जाय माइखौ जोङो मोजाङै गोग्गो बेगर थानाय बा जोङो सिगाङावनो जेरैबायदि जों आथिखालाव जोङो माइखौ मिसिनजों मारा होनाय जायो। बेफोराव मारा होआलासिनो जोङो माइखौ बिथा मुथा मुथा खानानै जोङो बुस्रिनानै लानानै जाय माइ बेगर खौ जोङो गोग्गो बेगर आरो बेफोरखौ जोङो मोजां साफा खालामनानै जोलैनि थाखाय माइज्लि दोनखाना लानाय जायो आरो बे माइज्लिखौनो जोङो जे ला दैज्लां समाव जोङो बा मोनसे गरखाय बा फुख्रि जायखिजाया दैयाव सोमना जोननाय जायो आरो बे फाथो बस्थाजों बेयाव मोजां खाथेनानै दैयाव सान सनै स सानथामसो सोमना दोननाय जायो आरो बेखौनो जोङो बोखां मोजां सिदोमा जायगायाव जेराव सान्दुं नाङा। बेफोरबायदि जायगायाव आरो जोङो साननै सानथामसो दोननानै बेखौ जोङो गाज्रिलि बेरहोनाय जायो आरो बे गाज्रिलि बेरनाय नि उनाव जेब्ला जोङो जों सिगाङावनो ओ सिं सिगाङावनो थाग थियारि खालामना दोनखानाय जेरै दुब्लि फोथाराव मोजाङै हाब्रु बा मोजां हासार लगायनानै मोजां एवना दोनखानाय हायाव जोङो बै माइ जोलैखौ फोहैनाय जायो आरो बेयावनो जोङो दान सप्ताानैै सप्ता थामनि उनाव जोङो बेयाव मोजाङै रोदोमखांनाय नुयो आरो
उम
जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो गोरलैयैनो बेफोरबायदि गाजालि बेरहोनाय बा आबादनि थियारि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथांनि ओनसोलफोराव बे फोरखौ आबाद आनिफ्राय माइ गायनायनि आबाद मावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो बेफोरखौ सोरबायदि सुबुङा मावो नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ ओं नोंथांनि सों बुंनाय बायदिबा माने दाथ दैज्लां बो थोरानोखा नालाय जोंनियावबो दास जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बेबायदिनो ओमफ्राय जेनेबा गोदोनि दिनावथ' ओ मोसौजोंनो ह हालेवोमोन गासिबो जमा जमा गायो सावरि बाय दालि बे बेफोरबायदिमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबाय आरो जोंनिथिं। ओ बयहाबो न'खर न'खर ट्रेक्टर थायो आरो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हाल एवो। गायो बिदि हेफाजाब होनाय जेबो गैलायला गावबा गाव हाजिरा खामला लानानै माइ गायो बेबायदि आरो जेब्ला गायखांनायनि उनाव ओ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां आं मोजाङैनो खोनादों।
उम माने जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरा बेफोरबायदि खोथिया फुनाय बेबायदि नेम गैया हिन्जावफोरानो फुयो हिन्जावफोरानो गायो। आरो जोंनि थिं बांसिन माने फ्रायैनो न'खरावनो गायजोबोआनो आरो नाथाय बेबायदि ओ हौवाफोर बेफोरबायदि माइ गायनाय खोथिया फुनाय जोंनियाव गैया आरो मोसौजों हालेवनाय खोब खम नुनो मोनसै आरो बेबायदि आरो गोदोनि दिनाव से सप्ता बा नै सप्तासिम गाहाम गायजोबनो नांगौमोन गायोमोन आरो जेनेबा फोजोबनो थाखाय नाथाय दानियाव साननै बा सानथामनि गेजेरावनो फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरो आरो गोदोनि दिनाव जों जा गायनानै आग्लायनाय बा दब्लायसे बा दब्लायनाय माइखौ जायखौ जांख्रा होननानै बुङोना बिदि जांख्रानि थाखाय थिनानै दोनोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव बिदिखौ जोंनि ओनसोलाव गैला। फ्रायैनो से दिन बा नै दिनावनो फोजाबनानैस स्रां खालामनानै गायो आरो
औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि एसे फोरमायदो?
ओ नंगौ थारैनो। जोंनिथिंबो नोंथां बुंनाय बायसानो एसे एखे खालामो। नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ आइजो माहारिखौल' मावनायखौ जों नुनो मोना। जेराव जोंनि ओनसोल औ खोथिया फुनाय हाबाफारिखौ जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर बा सेंग्रा गथ'फोर बिसोरो ज'यैनो लोगो नांनानै फुहैनानै ओ जाय जेरै हायो मुथा बानायनानै जोङो मुथासेयाव ओ जोङो माखासे ओ बेसेन हिसाबै हमनानै जाय जेरै हायो बेखौनो फुनानै जोङो रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनदों। बिनि उनाव जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि आइजो माहारियाल' बेफोर खौ मावो बेफोरबायदि हाबाफारि जोंनियाव राननाय गैया। बेखौ जोङो जेसे हायो एसेनो मावनाय जायो। आरो जोंनि जोंनि ओनसोल फोराव
उम
माइ गायनाय हाबाफारिखौ आइजो माहारियानो गायो होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों आरो नुनोबो मोनदों। जेरैबायदि जोङो गासैबो नखरफ्रामाबो जोङो आबाद मावो। जेराव जोंनियाव माखासे खामानि मावग्रानि आंखाल जायो। जेराव जोङो खामानि मावनो ला गासैबो दुब्लि फोथाराव ओंखारनायनि जाहोनाव जायफोरा बुरजा मावनो बा बुरजा हा गायनो सानो बिसोरो हास्लाबा जाहै जायनि थाखाय बिसोरो ओ माखासे मेसिन बाहायनांगौ गोनांथि जानानै फैयो। आरो बेजों लोगोसे मा खासे सावरि बादालि जालायनाय जेरैबायदि दिनै सानसे बिसानाव आरो गाबोन सानसे गुबुन सासे लाहानाव बेफोरबायदि सावरि बादालि जानायखौबो जों आथिखालसिमबो नुनो मोनबोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोङो जेरैबायदि आ ज' ज' हालेवनाय मोसौजों बेफोरखौबो खायफा जायगाफोराव जोङो नुनो मोन्दों। आरो बांसिन जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै सानसेयावनो गोबां बिगा हालेवनानै जोङो खनसेयैनो बुरजा बुरजा आ मानसै गायग्रा नायगिरथिंनानै बा माखासे मेसिनजों गायनानै जोङो थाबैनो आबादफोरखौ खम समनि गेजेरावनो बोखांना लानाय बा फोजोबना लानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो जोंनि आबाद मावनायाव एसे जौगानायबो फैदों।
औ ओरैनो नोंथांमोननि थिं मा माइखौ बांसिन गायोबा?
औ औ दा जोंनि ओनसोलफोर थिं जोंङो रन्जित माइ ओ मास्रि माइ करसमाइ बिनिफ्राय मोजां मोजां जोलै जायफोर जायफोर माइखौ जोङो गायोब्ला जों गोबां माइ फिथाइ मोननो हायो आरो गोग्गो माइ फिथाइ बेगर मोननो हानाय बेफोरबायदि आबादखौ बा माइखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलफोराव जोंङो जेरैबायदि जोंहा माखासे फोरबो फुजाफोराव फिथा सौराय जानो थाखाय थाखायबो जोंङो माइब्रा माइ गायनायखौबो जोंङो नखर खरफ्रोम नंङाब्लाबो खायफा सुबुंफोरखौ गायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ आरो ओ नोंथांमोननियाव जनेेबा बे माय आबाद बे खौ दैज्लाङावल गायो ना आरो मेसें बोथोरावबो गायो?
औ नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों। जोंनि ओनसोलफोराव माइ आबादखौ लानानै जोंनि ओ सुबुं माहारियाबो माखासे जौगानाय खामानि जेरैबायदि गावनि रांखावरि खामायनायनि मोनसे राहा हिसाबैबो खालामनानै लानो हाबाय। जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव दैज्लाङाव माइ गायनाय बायदिनो जोंङो मेसें बोथोरावबो माखासे माइफोरखौ गायनानै जोंङो गोबां रांखावरि खामायनो हानायखौ जोंङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि ओ माइ दैज्लाङाव गायनाय आरो मेसेंआव गायनाय बे माइआ एसे आलदा जायो दैज्लाङाव गायनाया आलदा आरो मेसे आव गायनाया आलदा जेरैबायदि जोंङो दैज्लांनि माइखौ जोंङो दैज्लाङावसो गायथारनांगोन आरो बिखौ मेसेङाव गायोब्ला जों बिनिफ्राय गोबां फि- थाइ मोननो हाया नाथाय जोंङो मेसेङाव गनायखौ मेसेंआव गायो अब्ला जोंङो फिथाइखौ मोननो हायो आरो जुदि बेखौनो उल्था दैज्लाङाव गायोब्ला बियो माखासे